औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
औ औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि।
मा खालामगासिनो नोंथाङा दा?
दायो नै नोंथां ओरैनो दङ नै।
औ औ बोथोरफोरा बोरै?
बोथोराथ' बिदिनो बरथ'मान माने अखा हालाय
अखा नागारलाय जानानै दं आरो दायो।
नै नोंथां जोंथिंबो बिदिनो दासो अखा होगासिनोसै।
औ औ औ
नोंथां नोंसोरनिथिं बे माबा सारअन्थाइ गावनाया गोबां जादों नामा नोंथां एसे
जायगा लायै जायगा लायै जायगा जादों माथो नोंथां।
औ औ माने माखासे ससियेल मिडियाफोराव बा माखासे खौरां बिजोंफोराव माने नुबाय थादों आरो ना नों थां बेबायदिनो जस्ट माने बै सारन्थाइ गावनायजों सुबुंनि जिउफोरा गोबां माने मालाबा मालाबा माने जिउ खहा जानायखौ जों नुनो मोनबोबाय। थानो मोनदों आरो आं बेखायनो औ। औ।
बे बेल' नङा नोंथां बेबायदिनो सार'न्थाइ ओमफाय अ - अखानि बिबांजों बांद्राय जानायजों माखासे गामि ओनसोलनि माइ गायग्रा दुब्लिफोर
औ
नैबेफोरखौ माने दैनि गेजेरजों खुरखालांनायखौ जों गोबां नुनो मोनदों आरो नोंथां जोंनि जायगाफोरावहाय।
नंयोंगौ नोंगौ औ।
औ बेबायदिनो नोंथांमोननि साइडजोंलाय माबायदि बोथोरफोरा अखा हानायफोरा?
नंगौ नोंथां नै अखाया माने ओरैनोथ' गोबां गैया मालाबा एसे हायो मालाबा बिदिनो थाद'यो। माने गोबां जोंनाव थ' बिदि दैबाना जायाखै माने एसे एनै हागासिनो आरो।
नंगौ नंगौ।
याव बुंनो थाङोब्ला नांगौ बायदि दै जायाखै होननानै जों बुंनांसिगोन आरो।
नोंगौ नंगौ औ।
नोंथांमोननिजों दायोथ' दैज्लां बोथोर गायनाय फुनायनि बोथोरफोरा माबोरै सोलिनानै दं नोंथां?
नोंथां जोंनियावथ' नै गायनाय फुनायफ्राथ' सोलिगासिनो। एसे गेजेर नांबायानो माने जोबनोसै आरो ना। बांद्राय गैला गोबां जोंना माने बांसिन बे आमथिसुवानि सिगाङावनो बांसिन गायग्रोखायो।
औ।
ओमफ्राय दा बे जोबनायजों माने एसे आरो साननैसोनि उनावनो माने जोब नायखो जों नुनो मोनगोन आरो बयनिखौबो।
नंगौ। नोंथांमोननिजों माइआखौहाय बोसोराव खनसे दैज्लां बो थोरावल' गायो ना मेसें बोथोरफ्रावबो माइनि आबादखौ बुथुमनायखौ मोनो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां जोङो जोंनिथिं माइ आबाद होनोब्ला जोङो
औ।
दैज्लांनि माने दैज्लाङावथ' जोंङो मावखायोआनो गाहायै जोंनो मानोना जों ओंखाम मानो जोंनि थाखाय गाहाय आदार नालाय।
नंगौ नंगौ।
दैज्लाङाव जोङो बयबो माने माइ आबादखौनो मावखायो।
नंगौ नंगौ।
बेनि आथिखालाव आरो बेनि अनगायैबो मेसें बोथोरावबो गोबां सुबुंफोरानो गायसै आरो मानि थाखाय जोङो मेसें बोथोरनिखौ जोङो जानो थाखाय गथायनानै लाबाय आरो बेनि उनाव जे अ दैज्लां बोथोरनिखौ जोङो जानो थाखाय गथायनानै लाबाय ओमफ्राय मेसें बोथोरनिखौ जोङो फाननो बा जोङो रांनि रां मोननो थाखाय बा रां आरजिनो थाखाय जोङो
नंगौ नंगौ।
बेखौ जोङो माबायो आरो गायो आरो मेसें बोथोरनिखौ बेबायदिनो। औ नोंथांमोननि थिं गायोना बेफोरबायदि मेसेंफोरावबो?
मे जोंनिथिंथ' नोंथां माने जोंनिथिं ओरैबायदि दैज्लां बोथोरल' गायनाय जायो आरो नोंथां ओमफाय बेदि मेसें बोथोर एबा बे माखासे दैज्लां बोथोरनि अनगायै बे बोरिफोर एसे आब्रांफोर दै हाबै जायगा थायोना नोंथां नै। बैफोर हाफोराव माने जायखौ आसुमाय होनो ना नोंथां? बै बै आस्रुमायफोरखौहाय मावनाय जायो आरो नोंथां।
औ
ओमफ्राय जोंहाथ' जोंनिथिंजायथ' बुंनो थाङोब्ला दैया जोबोर गोथौआव दं नालाय नोंथां बै बरिं बरिंफोरखौबो बोनानैहाय मेसें बो बोथोराव माइ गायनो हाया आरो नोंथां। बे जोंनिथिं बै दैज्लां बोथोराव ल' माइखौ गायो होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां माने। औ बेजों लोगोसे आथिखालथ' गोबां रोखोमनि आबादफोरखौबो मावनाय नुसै आरो नोंथां।
औ मा मा मा मा मा बेबायदि आबाद मावो नोंथां?
बे बिदिनो नोंथां जोंनिजोंथ' दायो माने बै दानि सोलिफु जि लाइमोनफोरा मावसोगारदों आरो नोंथां जायखौ जों बै फानलु राजा होननानै बुङोना नोंथां। खिं इंराजियाव किं सिलि होननानै बुङो ना? बेखौहायबो माने माखासे सुबुंफोरा जोंनि ओनसोलफ्राव गोबां मावदों आरो नोंथां। सोरबा सोरबायबा बा बिगा सोरबा जि बिघा बे बेसेबां गाहाम मावनायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ औ
आरो आरो बेखौ आबाद मावनानै न'आवनो बै फानलुखौ आसार खालामनानैबो साप्लाय हरगासिनो दं आरो नोंथां।
औ
बेखौहाय
औ औ
आरो बिनि अनगायैबो गोबां मावो नोंथां जेरै दाथ' दैज्लांनि बो थोर दैज्लां बोथोराव माने जोंनिथिंहाय बै फाथो आबाद ना नोंथां। बै फाथो आबादफोरखौबो गोबां मावदों आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां औ
माने ओरैबायदि बै फाथो आबादाबो जोबोद दाम जालांनो हमबाय आरो नोंथां बै बस थाफोरखौ जों फाथोनिखौ मोननो थांलिया आरो आरो जों बैफोरो फाथोनि बस्थाफोरखौ ओरैबायदि बाहायनायखौ नुनो मोनसै दायो गोदान गोदान लामा बानायनाय गोदान गोदान रड बानायनाय गोदान गोदान फ्लाइअभार बानायनाय नैबेफोरावहाय गोब बां बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां बेफोरनि थाखायनो माने आजिखालि जों बुंनो थाङोब्ला बै फाथोफोरनि दामाबो गोबां बिबाङाव दंसै आरो नोंथां माने। आरो जों बे फाथो आबादखौ जों बेफोरावल' बाहाया आरो जों जानाय ना जानायावबो जों जायखौ नारजि ओंख्रि बुङो ना नोंथां।
औ नंगौ
जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नार जि अमा होनोब्ला जों जोबोद गोथाव मोनोना नोंथां माने बेफोरखौबो जोङो बे फाथोनिफ्रायनो बुथ थुमनानै फोराननानै दोननानैहाय जायो आरो नोंथां।
औ औ
आरो बेजों लोगोसे जों मेसें बोथोर सफैब्ला जेरै लाइ लाफा आरो बै आलु नै बेेफोरखौबो गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ मावनाय
औ हेल'। हेल'।